हेल
औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों खोनादों नोंथां।
नैबे गरम औ गरम बोथोराव दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ।
आङो दा गरमथार नालाय ओ बिदिनो ओ न'आव थानाय गंसे मोनसे ओ माने फांसे दंफांनि साहायाव जिरायनानै दङ आरो नोंथाङालाय दा मा खालामदों
औ आंबो बिदिनो दंफां सिङाव जिरायनानै दङ
औ
थान्दा बारहावा लागासिनो दङ।
दाहायलाय जेरावबो गायनाय फैनाय गैया नामा नोंथां
औ गायनाय फुनायाथ' दङमोन नोंथां
औ औ माला जोनो हागौ नोंथांमोना
अ जोंनियाथ' दानो जोबनाय नङा बायदि मोनदां। सानथाम सानब्रैसो लाबावगोन बायदि मोनदों आङो।
औ औ
नोंसिनाथ' जोब्बायानो ना नोंथां
औ नोंथां जोबनायालाय जोबबायमोन जोंना ओमफ्राय बिदिनो खाथि खा खालाना जोबाखै नालाय बिदिनो खाथि खालायाव ओ माइ गायनानै बिदिनो ओ हाजिरा थांलाबायनानै इदिनो नाङै बुस्थुखौ ला ला जानोसै होननानै थांला बायदों आरो माइ गायला बायदों नखाथिफोराव
अ जायो दे मोजांसो
औ
आङो नोंथांनाव फंसे बाथ्रा सोंनि?
औ सोंदो नोंथां
औ नोंथाङा नैबे दा गोलोम बोथोर समाव बोथोरावहाय औ मा मा फिथ थाइखौ जानानै मोजां मोनो?
गोलोम बोथोरावथ' आङो थाइजौ थाइजौ ओमफाय ओ थाइजौ बिदिनो थाइजौ खामब्रेंगा ओ खान्थाल ओमफ्राय जामबु बिदिनो ओ लेरख'नि ओमफ्राय
अ नंगौ नामा?
नोंथाङालाय मा मा जानो? गोथाव मोनो जायखौ नों लागै
ओ थाइजौ गोमोनखौ जोबोद मोजां मोनो आरो गुसु गुसु जानो। ओमफ्राय लिसुफोरखौ लिसु फिथाइ ओमफ्राय बे लिथुखु फिथाइ बिदिखौथ' मोन। नबा जोबोद साबसिनसो मोजां मोनबावो आरो
नोंथां
ओमफ्राय आङो आनारसखौबो जानो बिराद मोजां मोनो।
औ
बिदै बरहा सोबनानै जानो जोबोद गोथाव मोनो आङो।
औ जुइस खालामनानै लोंबाबो गोथाव ना
औ नंगौ
औ नोंथांमोननि न'आवलाय मा मा बिफां दं फिथाइ सामथायाइ थायग्रा
जोंनि न'आवथ' एसेबां माने जेबो बिफां लाइफां जाग्रा गैयानो नोंथां जोंनाव।
औ
ओ थाइजौ खान्थालानो गैबावा जोंहानाव।
औ।
माथ्र' दंबा गय बिफां दं आरो नोंथां जाहानाव।
औ। बिदिब्ला नोंथांमोननाव गयखौनो जाहैनसेै जाहैनांसिगोन देनां।
औ जागोन दे। माब्लाबा फैब गयखौनो जाहोहरगोन आङो।
औ औ।
आरो नोंथांमोननियावलाय मा मा फिथाइ सामथायाइ दङ?
ओ नावलाय थाइजौ दङ ओमफ्राय आमलाइ दङ बाय बैग्रि दङ। ओमफ्राय खान्थालथ' गैया आरो जोंहाना।
अ। औ औ। मोजां दे खान्थालाबो खान्थालाबो गोथाव आरो खिन्थु बेखौ जाबाय थाबा आंना उदैया बारा मोजां जाया, उदैया एसे थुम जानानै गेस जानो नागिरो। बेनिखायनो आं बे फिथाइखौ जानो हाया। हो मा होनदों नोंथाङा?
खान्थालखौ गरम बोथोराव जाबाथाय बांसिनसो गरम जायो। नोंथां।
औ नंगौ। खान्थाल जायोबाथ' बिराद गरम दा खाङो ओमफ्राय हरावबो उन्दुनो हाबावासो।
औ औ। नामा?
नायाथ' ओंखारदोंमोन नोंथां। होमबाबो आङो नाखौनो नागिर हरनाय जायासै। माइ गायनानै नाखौनो हमनो सोलाबासै आङो।
नोंथाङालाय मा मा नाखौ औ ना मा मा नाखौ जानानै मोजां मोनो?
‌ लाङो बिदिनो दिग्रियावथ' गिदिर जानांगौ गोथाव मोनो आङो।
औ नं
बिदिनो आरो ना
औ नोंथाङा माइखौ एसे खाथियावलालाय।
औ दे
औ एसे रोमै रोमै खोनाफैदों आरो ना एसे खाथियावला।
आंथ' बांसिनानो नाखौ जायानो आरो फ्राय नाखौनो नोंथां।
औ नोंथाङा होनबा नाखौ मोजां मोना जानो?
औ बारा मोजां मोनाखौनो होननांगोन आरो। आंनिया थ' जानाया जायो माखौबा माखौबा। फिथिख्रि जायो ना मावा जायो आरो आङो ओमफ्राय फुख्रि ना जायो‌। ओमफ्राय बाद बाद बाखिनाखौ आं जाखायानोखा
औ
जानो मोजां मोना आङो नोंथां।
थायो बिदिनो खायफा खायफा खायफाया जानो मोजां मोनो खायफाया जानो मोजां मोना बेफोर गाव गावनि फसं नानै थां
औ गाव गावनि फसन्द थायो नालाय
औ माइ गायनो फैस गारदों नै नोंथां औ नै नोंथां ग आोंनियावथ' बिदिनो गावबागाव गायलाय फुलियावथ' बयबो बेस्थ' जाजोब्बाय ना।
औ
बेनिखायनो माबायाव माइ गायनो जाहानि आबैमोना बर'फोरखौ माने मानसि गामिनि मानसिफोरखौ लाबोलासिनो गुबुन दासे जायगानि मानसिफोरखौ लाबोबाय आरो लाबोनानै हाजिरा गायफैदों जोबोद दाम गोसाा हाजिराफ्राबो
अ नंगौ नामा?
औ
दे जेनै थेने खस्थ'बाबो हाजिरा होनानैबाबो खेथिखौ थिखोना लानो हाबा मोजां आरो
औ नोंथां औ खस्थ'नि फिथाइाबो जोबोद गोरिलायना
औ दा खस्थ' मावनानै उनाव आरामसे जिराय जिराय जाबाय थानो हागोन। बोथोरनि खामानिखौ बोथोरावनो मावखानांगौ नङाब्ला उनावहाय लेट जालांबा मोना नालाय
औ नोंथांमोनथिं बोथोरा माबायदि जायो गरमा एसे गुसु
अ बोथोराथ' जोबोद थिं थिं सान्दुंसो नोंथां
औ
आरो बिनि सायाव बाराबो एसे खोलो खोलो नांदों आरो
औ
दंफां सिङाव जिरायनानै थाबा उन्दुनो ओंखारलायो आरो रोसो रोसो गोजान सुदै बार बारनायजों
औ औ
हेल' नोंथा
औ नोंथां बुंले खोनादों
अ सिरि थानायखाय मा मा जाखोसो सानदों आङो
ए नोंथांनि माथोखौ खोनासंगासिनो दं आं नोंथां
अ खोनादोंना
औनो
मोजाङैनो खोनादों दा क्लियार खोनादोंना खोनायाखै अ
नोंथांमोना न'आव जिब जुनार फिसिगोना फिसिया
औ जिब जुनारा फिसियो नोंथां
औ मा मा फिसिनाय जायो
ओ अमा दाउ बेफोरखौनो फिनाय जायो आरो
औ बेफोरबो मदद होयोना उनाव नांगौ समाव ना नोंथां
औ होयो
जोबोद मोजां बेफोरखौ फिसिनो हानायाबो
दाउ अमा लानानैबाबो जोङो रां आरजि
औ दे बिदिब्ला होनबा दे नोंथांजों रायजायनानै जोबोद गोजोनबाय
अ दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'लायनोसै
औ दे